हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनानो मोनदों ना नोंथां
औ गोजोन मोना बिनि हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांसिमबो जासिहरग्रोननाय जाबाय नों नोंथांङा माबाफोर माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन हरदो मोन नामा?
औ नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां आङो फरायसालिनि बागै सावरायनो फन हरनाय जादों नोंनावहाय दा आं बुंलांसै फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे फसंथानखौ बुजियो जाय फसंथानाव बा जोङो मोनसे सोलोंथाइनि बेसेनखौ मोनथिनो हायो आरो सोलोंथाइया जोङो गियाना फरायसालिनि फरायसालियाव थांनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गियानफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो आरो दा बे गियाननि सोलोंसालिया बियो माबायदियै जायो जेनेबा गंसे फरायसालि जानो थाखायब्ला जोङो माबादि मा नांगौ मा नांगौ बेखौ आङो बुंलांसै फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय ओ मोनसे फोरोंगिरि आरो फरायसा बेफोरो बे मोननैयानो गाहाय बिफाव लायो फरायसा गैयाबा जोङो गंसे फरायसालिखौ जोङो थिनानै लाखिनो हाया आरो फोरोंगिरि गैयाब्लाबो जोङो फरायसाफोरखौ लाखिनो हाया आरो दा फरायसालि जानो थाखायब्ला जोङो फोरोंगिरि आरो मा‌ फरायसाया जोंनो गोनांथार जानानै फैयो सासे फरायसाया फरायसालियाव थाङोब्लासो बा बै फरायसालियाव हाबैयोब्लासो बे फरायसालिया मोनसे आबुं महर मोनगोन आरो बे ओ सोलोंसाफोरखौहाय फोरोंनो थाखाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि बेफोरनिबो ओ हेफाजाब नांगौ जायो एबा नांखागौ जायो जोंनो फोरोंगिरि गैयाब्लानो जोङो ओ गथ'फोरनो मा बोसोन होनो आरो माखौ फोरोंनो बेखौ जोङो मोनथिनो मोना आरो जोङो फोरोंगिरियाबो फरायसाफोरनियाव ओ गि जाय बिमा बिफानि उनावनो नैथि आखल आखु दानाय एबा सोलोंथाइ लाहोनायाव गोबां बिफाव होयो फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिखौ गारनानै जोङो फरायसालिया माब्लाबो आबुं जानो हाया बेनि अनगायैबो जोङो लेखा बिजाब लेखा बिजाबा थाथारनांगौ गंसे फरायसालिनि सिङावहाय जोङो लेखा बिजाब थानांगौ लेखा बिजाबनि गेजेरजोंसो जों सोलोंसाफोरखौहाय गियान होनो हायो जाय बै लेखाफोराव सोरबा गिदिर गिदिर लिरगिरिफोर आरो माखासे थुनलाइगिरिफोर लिरलांनाय बिसोरनि जाय लिरनाय गियाननि गुनि गावसिनि गियाननि गेजेरजों जों बिजाबफोरखौ जाफुंसार होनो हानाय बेफोर बिजाबफोरखौ लानानै फरायसालियाव बैसोरनि गियानफोरखौ सोनानै होनो हानाया फोरों फोरोंगिरिनि मोनसे गाहाय बिफावखा आरो बियो सोलोंसाफोराबो बेखौ मोजाङै सोलोंनो हायोब्लासो सासे मोजां फरायसा जानो हागोन दा जोङो फरायसालियाव बिनि अनगायैबो जोङो मोनसे न' थानाय जानांगोन आरो गोदोनि समावहाय मामोन बिफां सायायावनो जिरायनानै फोरोंगिरिया फरायसाफोरखौ फोरोङोमोन नाथाय दानि दिनावहाय मा गंसे न' सालियाव बा सिङावहाय खथा खथा खालामनानै बेवहाय मोनसे थाखोखौ आलादा मोनसे थाखोखौ आलादा खालामनानै फरायसालि खौ मोजाङै आबुं खालामनाय जायो आरो दा बेवहाय थाखोसे थाखै थाखोथाम बेफोरबायदि लानायनिफ्राय जोङो जेसेबांखि गोजौ थाखोसिम गैया मानो बेफोरबायदिनि फरायसालिखौ जोङो दानो हायो आरो फरायसालिखौबो माखासे थाखो हिसाबैबो राननायबो दङ जायखौ गाहाय गाहाय थाखोनि आरो गेजेर थाखोनि आरो गोजौ थाखोनि बेफोरबायाददि राननाय आरो बिनिफ्राय जौगा थाखोसि नावबो रानहैनाय सिबां दङ दा फरायसालि होननानै बुङोब्ला जोंहा जोङो बैफोरखौनो गाहाय हिसाबै हमनानै लानांगौ बेनि अनगायैबो जोङो दा न' बां मोनबाय न' बांखौबो जोङो फरायसालियाव थानांगौ जायो बिनि सिङावहाय मा थोन जङो बेस थांगोन आरो डेक्स थानांगोन आरो मा थानांगोन टेबोल थानांगोन आरो माखासे गोसोम बर्डफोरबो थानांगोन बेवहाय जायाव जेरावहाय बै गोसोम बर्डआवहाय बा गुफुर बर्डआवहाय मार्कारनि गेजेरजों लिरनानै फरायसाफोरनो दिन्थिनो हायो फोरोंगिरिया बुजायनो हायो आरो आ बेनि अनगायैबो गोसोम बर्दडआवबा जोङो सब पिन्सलफोरजोंहाय लिरनानै फरायसाफोरनो दिन्थिनो हायो आरो फरायसाफोरा जिरायनो थाखाय ब्रेन्स डेक्स बेनि हेफाजाबखौ नांखागौ जायो बेवहाय जिरायनानैसो गथ'फोरा सोलोंथाइखौ लानो हायोब्ला मोजां जायो आरो नाबा गसंनानै बा अबेबा गाहायाव जिरायनानै लिरनांगौआबो गोब्राब जायो आरो जोङो फरायसालि होननानै बुङोब्ला बेयावनो जोङो लाइब्रेरि बा बिजाबनि बाख्रि होननानै बुङो बिजाब बाख्रियाबो थायोब्ला मोजां गंसे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि थायोब्ला बेवहाय ओ फरायसाफोरा नांगौ रोखोमनि बिजाबफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै लानानै बेवहायनो फरायनो हायो आरो जाय बा जाय ओ फरायसालियाव मोननाय बिजाबफोरनिफ्राय गियान मोननायनिफ्राय बिसोरो आरो गुबुन गियानखौबो बिसोर बै बिजाब बाख्रिनिफ्राय लानो हायो दा फरायसालियाव आरोबाव बिनि अनगायैबो जोङो हासुग्रा आरो खिग्रा खिखरसालि बेफोरबायदिया थानांगौ जायो जाहाथे नांगौ समावहाय जोङो फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोराबो आ बैफोरखौ बाहायनो हायो जाहाथे अबेबा गोजानाव थांनानै बा बेफोरबायदिखौ बाहायहैनांगौनि गोनांथि जाया बेनि थाखायनो बेफोर खिखर सालि एबा हासुग्रा सालि बेफोरो थायोब्ला मोजां जायो बेनि अनगायैबो गोजान गोजाननि फरायसाफोरा बै फरायसालियाव फरायहैनो थाखाय गोब्राब जायो बा सानफ्रामबो थांलाय फैलाय हान्थिनायनि थाखाय गोब्राब जायो बिनि थाखाय बरदिं एबा हस्टेल बेफोर थायोब्ला बेफोरबायदिनि सुबिदा होनो हायोब्ला फरायसालिया मोनसे फरायसालिया जोबोर मोजां जायो मानो होमब्ला बैफोर गोजान गोजानाव थानाय फरायसाफोरा जायफोरा सानफ्रोमबो फुङाव सिखारनानै फैनानै आरो बेलासियावबो थांनानै ओ न'आव थांफिननांगौ जायोब्ला बिसोरो फरायसाफोराबो मेंनाय जागोन आरो बिमा बिफायाबो गोबां खथि जायो बिनि थाखायनो बैफोराव आ जुदि हस्टेल बा बरदिं नानै दोनोब्ला बेवहाय थानानै बिसोरो फरायनो आरो लिरनायखौ मोजाङै लिरनो हानाय जायो आरो दा आरो फरायसालिनि सोरगिदिं बिफां लाइफांफोरखौबो सोमखोर सोमखोरै गायनानै दोननांगौ आरो बिबार बारिफोरबो गायनानै दोननांगौ आरो आरो फरायसालिखौ जेब्लायबो साखोन सिखोन लाखिनाया बयनिबो थाखाय बिबान दा आंनि फरायसालिनि बुंनाय बाथ्राया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा फरायसालिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय फरायसालियाव मा मा नांगौ मा मानि गोनांथि आरो सोरनि थाखाय नांगौ बिनि थाखाय गुवारै नोंथाङा फोरमायनानै होलांबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो आङो नोंथांनि सिगाङाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय दंफां ओ जोङो न' लुनायाव बाहायनाय दंफां आरो माखासे खामानिफोराव बाहायनाय जेरै जोङो ओ बुंनो हायो बेन्स टेबोल सियार बेफोरखौ जोङो माबोरै बानायो एबा माबेनिफ्राय मोनो जोङो आरो मा मा बिफांफोरा बाथाम जायो एबा थगथा जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनिसिम ओ फोरमायगोन आङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ बिफांखौ खौ नांग्रोगौ जायो बे बिफाङा जाहैबाय जोङो ओ बेबायदिनो बोसोरसे बोसोरनै जों मोनग्रा नङा बियो बेबादिनो ओ दाइन स्नि बोसोरनि उनावसो जोङो बे बिफांफोरखौ ओ बे बिफांफोरनिफ्राय बाथाम मोनो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो आरोबाव दंबावो जोंहा ओ बेबायदिनो जौसे बोसोरनि उनावसो मोनग्रा बिफांफोरबो जोंहा दङ। बेफोरनि बाथामफोरा जाहैबाय जेसेनो गोबाव जायो एसेनो गोबावसिन जोरो आरोखि ओ गिबियाव जोङो बुंनो हागोन जोङो ओ खम बोसोराव मोननाय जेरैहाय जोंहा दङ गाम्बारि जया थिथासाब सिसु बेफोर जाहैबाय माखासे दंफांफोरनि एबा बिफांफोरनि नाम बेफोर बिफांफोरखौ जोङो गिदिर जायोब्ला जोङो हाखावनानै बाथाम बाथाम महर होयो एबा थखथा महर होयो बे बाथाम एबा थकथाफोरखौ जोरनो थाखाय जोङो नांगौ सानफ्रोमबोनि खामानियाव बाहायबाय थानाय जोंनि संसार जानायाव बेफोरनि गोनांथि जायो आरो ओ गिबियाव जोङो बे बिफांफोरखौ ओ गायनानै मोनसे मोजां जायगायाव गायनानै लानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो ओ बो बिदिनो दाइन स्नि बोसोरनि उनाव जोङो बे बिफांखौ हायो दानफायनानै एबा हा फायनानैै जोङो बिनिफ्राय मो जखा सुनानै एबा जखा लानानै मोजाङैनो बाथाम आरो थखथा बे मोननैयाव जोङो मोननो हायो आरो जोङो बाथामफोरखौहायो जोङो जेरैहाय जों न' लुनायाव बाहायो गोदोनि दिनावहायो ओ जोङो न' लुयोमोन बाथामजोंनो नाथाय आथिखालनि दिनावहाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया आरो लासै लासै बेफोर न' बाथामजों न' लुनायफोरा गोमालांनो हमबाय ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोहाय हानि न' जायोमोन बे हानि न'फोरखौ जोङो बे बाथामजोंनो ओ लुनानै लायोमोन आरो जेरैहाय जोङो बुङोमोन ना ब बेराबाथामनि न' होनलायनानै जोङो बुङोमोन बेफोर जाहैबाय ओ बाथामखौ जोङो मोनसे खना मोनब्रै खना मोनब्रै जायगा खालामनानै जोंङो बेवहाय औवा हेबनानै होनाय जायोमोन बे औवानि सायाव जोंङो हाब्रु लिरलनानै जोंङो न' महर होनाय जायोमोन आरो बेल' नंङा जोंहा गोजौआवबो होयो बेखौ जोंङो जेरैहाय जोंहा थिं दोननो थाखाय जोंनो बाथामखौ नांगौ बेवहाय बा बाथामखौ दो खांजोबनानैसो जोंङो थिंखौ दोननो हायो। बिनि अनगायै जोंहा आरोबाव दंबावो माखासे फिसा फिसौ बुंनो थांङोब्ला जों जिरायग्रा खामफ्लाय बेबो जाहैबाय बाथाम बे खामफ्लायखौबो जोंङो गाहायाव हायाव जिरायोब्ला जोंहा माखासे मैलाफोरा जोंनि देहायाव नांगोन बेनि थाखायनो जोंङो बे खामनायखौ जोंङो दिहुननानै लादों आरो आरो बेल' नंङा जोंहा खामफ्लाया जाहैदों मोनसे गोनां खामानियावबो सोलियो जेरैहाय जोंङो गाजोल दै खामलायफोरखौ जोंङो माखासे ओ फुजा होनायफ्रावबो जों बाहायो आरो जोंहा ओ हाबा जानाय समाव बे हाबा समावबो जोंङो हिनजाव गोदान बरायनाय समाव हिनजाव गोदान बिथांखौ न'वाव सोनायनि सिगां जोंङो बे खामफ्लायाव आथिं सुनानै होनाय जायो बे खामफ्लायाव जोंङो मोनसेबो सोरनि सोर थानो मोननाय नंङा एबा लहा दोनाय जानाय मोननाय नंङा बेयो जाहैबाय खेबसेनो दाननानै बेयावनो जिरायग्रा आरो आथिं थानाय जानांगोन आरो बेखौ जोंङो माखासे फुजा आरो हाबाफोराव बाहायनाय जायो। बिनि अनगायै जोंहा दंबावो आरोबाव टेबोल बे टेबोलखौ जोंङो ओंखाम जानायाव बाहायो एबा लेखा फरायनायफोराव जोंङो बाहायो बा बायदिसिना खामानिफोराव माबा मुवाफोर दोननायाव जोंङो बे टेबोलफोरखौ बाहायो आरो बेयो बेयो जाहैबाय खना मोनब्रै महरनि बेवहाय आथिं गोजौ गोजौ थागोन जेरैहाय जोंङो बेखौ बेवहायो माखासे बुस्थुफोरखौ दोनो आरोखि बे जाहैबाय टेबोल बेयावहाय जोंङो ओंखामबो जानो हायो आरो बेयाव बे टेबोलजोंल जाया। जिरायग्राबो नांगौ जेरै जिरायग्राया गोदोनि समावहाय जोंङो माखासे प्लास्टिकनि बुस्थुफोरखौ एबा प्लास्टिकनि मुवाफोरखौ जोंङो बाहायनाय जायामोन। आरो बै समावहाय जोंहा थारमाने बिगियानारि रोंगौथिबो गैयामोन नालाय बेखायनो जोंङो ओ दंफांनि सियारखौनो बानायनानै लायोमोन आरो जिरायग्रा महर होनानै जोंङो बेवहाय जिरायोमोन बेयाव जिरायोबा जोंहा माखासे गोलोम बोथोरावहायो बे दंफांनि सियारावहायो गुसु जायो आरो गुदुं जाया। जेरै दानि दिनावहायो जोंङो सियारावनो जिरायनो हाया होननानै बुंङोब्ला मानि थाखाय होनोबा जोंङो दानि दिननि सियारफोरा प्लास्टिकनि जाजोबबाय जायनि थाखाय जोंङो बेवहाय जिरायनो हखहैया हाया आरो बांद्राय गरम समावहायो आरो जोंङो बेनि अनगायै जोंहा लेखा फरायनाय जेरै जोंङो फरायसालिफोराव बाहायो। जेरैहाय जोंहा दंङो बेन्स सियार बे जाहैबाय गोलाव आरो बेवहाय बुरजा मानसि जिराय जानायनि थाखाय बेखौ बानायनाय जायो। बिखौहायो आथिं थोंब्रै होनानै जखानि सुनानै जिरायग्रा आरो लेखा दोनग्रा एबा लेखा फरायग्रा लिरग्रा बेखौ